हेल' औ खोनादों नोंथां औ औ खोनादों।
ए औ ओमफाय दा नोंथाङालाय माथो खालायगासिनो दङ?
दं बिदिनो नोंथां जिरायलाबायनानै दं ओरैनो माथो खालामनो आरोना सान्दुं गोसा आरो बोथोराबो गोबां गरमजों मिथिजाया
औ ओमफाय जानायफ्रालाय जाखांबायमोन ना नोंथां?
जानायाथ' जाखांबायानो होनदों नोंथां।
औ औ औ ओमफाय खौरांफ्रालाय बोरै नोंथां?
खौराङाथ' बिदिनोसै नोंथां मोजांबो गाज्रि गेजेरावनो माथो होनबावनो दैज्लां बोथोर ना माव-मावनाय दांनायानोसै आरो
ओमफ्राय मा होनो दैज्लां बोथोरनि गायनाय फुनायफ्रा गासिबो जोबजोब्बाय होनबा?
जोबनायाथ' जोबाखै नोंथां एसे दंबावो आरो माने बांद्राय गैला आरो एसेल'सै एबार माने अखा हाबाथाय गायोब्ला माने जांख्रायानो जाखासिगोन आरो नोंथां। फोजोबनाय जासिगोन आरो औ
औ औ जांख्र्रिायावलाय माथो बेदर जानायनि डिसिसन लादों?
बेदरथ' बिदिनो अमायानो जागोन। बिनि उनावहाय अमा जायैफोरनो दाउ होनसै दाउ जायैफोरनो ना होनसै बेबायदि आरो
अह मोजाङानो मोजां औ दा नोंथां औ औ दा बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम फ्रि फ्रिब्ला जों मोनसे मा होनो आयदा बा टपिकनि सायाव सावरायनाय नङा होमबा नोंथां?
औ जागोन नोंथां दे।
औ औ जेनेबा मा हो नो बांसिनानो सुबुंफोरा मानोे न'खर गावनि न'खरखौ सुुंनो थाखाय ओ आबादनि सङाव सोनारना थानायखौ जों माने गोदोनिफ्रायनो दासिमबो नुनो मोनो आरो। बिसोरो माने आबादनि सायाव सो नारनो आबादनिफ्रायनो माखासे फसलफोर मोननानै बै फसलफोरखौ फाननानै बिसोरो रां आरजिनायखौसो नुनो मोनो दा बेबायदिनो गोदोनि समाव माबायदियै माने आबादखौ मावनाय जायोमोन आरो दानि समाव जि आबाद मावो बेफोर माने गोनोखो आदबजों मावजानाय माखासे आदब खायदाफोर बेफोर माने बोरै बोरै सोलायदों बा बोरै जौगादों बेफोरखौ माने नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना एसे?
औ हागोन नोंथां हागोन हागोन जोंहाथ' गोदोनि समाव मावनाय आबाद आरो आथिखाल मुगानि समावहाय मावनाय आबाद माने जोंहा माने आबादा एखेबा एखेबाबो माने बैफोरनि मा मावनाय आदब खायदा माने खान्थिफोरा जोंहा माने गुबुन गुबुन रोखोमनि जाबाय आरो। खोनादोंना नोंथां औ गोदोनि समावहाय जोंहा बांसिनानो मा मानसिफ्रा मा होनो हालेवनो थाखाय जोंहा गोदोनि समावहाय ट्रेक्टर आरो माखासे मेसिनारि जन्थ'फोर गैयामोन आरो नाथाय आ आंखाल मुगायावहाय मा बैयफोरजोंसो हालौनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोदोनि समाव जों बुंनो हायोदि मा बांसिन सुबुङानो मोसौजों हालेवोमोन आरो बिसोरो मोसौजों हालेवनायनि जाहोनाव बिसोरो मा सानसेनि गेजेरावहाय गोबां हाखौ हालेवनो हायामोन आरो बिसोरो। गोबां हा हालेवनो थाखाय बिसोरो बिसोरनो सप्ताहा ला सप्ता मोनफ्रोमहालागै नांगौ जायोमोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव जों नुनो मोनबाय माखासे गोबां हाखौ जों मा सानसेनि गेजेरावनो मिसिननि हालौनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोदोनि समावहाय मोसौजों एसेल' हा हालौनो हानायनि जाहोनावनो गोदोनि समावहाय गोबां आबाद दिहुननो थाखाय जोंहा मा गोबां समहालागै नांगौ जायोमोन आरो आरो गोदोनि समावहाय जोंहा आबाद मावोमोनब्लाबो मा जोंहा माखासे मुलि बाहायनाय जायामोन आरो गोदोनि समावहाय आरो बेबायदिनो जोंहा मा हाथाय बाजारफोराव जोंहा आबादखौ लाङोब्लाबो फानहैनो लां थाङोब्लाबो मा गोबां दामखौ जों मोननो हानायखौ नुनो मोनामोन आरो। मानो होनोब्ला गोदोनि समावहाय जोंहा मा मुवा बेसाद आरो मैगं थाइगंनि दामफोराहाय गोबां खममोन आरो नाथाय जों आथिखाल मुगायावसो बांबोनायखौ नुनो मोनदों आरो खोनानो मोन्दों जों गोदोनि समावहाय मैगं थाइगंनि दामफोरा मुथाफायाव एबा सेरफायावहाय थाइनै थाइथाम बेफोरखौल' खोनानो मोनदों आरो। नाथाय आथिखाल मुगायाव जों थाइनै थाइथाइनि अनगायै जोंहा गोबां गुन बांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो आथिखाल मुगायावहाय आथिखाल मुगायाव जोंहा मा गोनो खोरि आदबजोंहाय गोबां रोखोमै जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो। जों बुंनो थाङोब्ला आथिखाल मुगायावहाय मानसिफ्रा दाङालासिनोबो मेसिननि गेजेरजोंहाय आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो। थिग बेबायदिनो बेगर फोनायानो जा मैगं थाइगं खानायानो जा अबेबा हालौवनाय यानो जा बैफोर मा आथिखाल मुगायाव जों मा गासिबो मेसिननि गेजेरजों जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो बैफोरो जाबाय गासिबो मुगाया जौगानायजों जौगानायनि थाखाय जाजोबदों आरो। बेबायदिनो जोङो बुंनो हायोदि ट्रेक्टरफोरनि गेजेरजों हालौवनाय बै ट्रेक्टरफोरजोंनि गेजेरजों हालेवनाया जाहैबाय जोंहा मुगाया जौगानायजों लोगोसे जाबोदों आरो गोदोनि समावथ' ट्रेक्टर गैयामोन? नाथाय आथिखाल मुगायाव ट्रेक्टर दं। ट्रेक्टरनि हेफाजाबै जोंहा सानसेनि गेजेरावहाय गोबां बुरजाहा एवनानै माने बै फोरावहाय आबाद मावनानै बैफोर आबादखौ हाथाय बाजारफोराव बेफार फालांगि बायदि फानहैनानै माने सानसेनि गेजेरावनो गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो मानो होनोब्ला जोंहा ट्रेक्टरनि हेफाजाबै जों सानसेनि गेजेराव गोबां हा एवनो हायो आरो मा गोबां आबादखौ मावनो हायो आरो नाथाय गोदोनि समावहाय जों सान बिनि गेजेरावहाय गोबां आबादखौ मावनो हायामोन आरो बेबायदिनो आथिखाल मुगानि बेयाव मावनाय आबाद आरो दानि जुगाव मावनाय आबादनि रोखोमफोराबो गोबां सोलायबाय आरो। गोदोनि समावहाय जोंहा आबादफोरखौहाय मा मुलि होनानै जों मा मावनाय जायामोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा मा हा एवजेननायनिफ्रायनो फिथाइ खागासिनो मुलि हानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै बुंनो थाङोबाजों बांद्राय गोरा हायाव आबाद मावनो थाखाय माखासे हा गुरै जानायनि थाखाय जों मा मुलि सारनानै एवनायखौबो नुनो मोनो आरो हासार गैयै जाय बेवहाय मा हासार होनानै माखासे रासायनारि हासार बाहायनानै जों मा आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो। बैफोरबायदि आबाद मावनानै जोंहा मा खम समनि गेजेरावनो गोबां बुरजा बुरजा आबादनि दिहुनथाइ दिहुननायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जोंहा आथिखाल मुगानि आबादफ्रा मा थाब थाब मोननाय जायो आरो एबा थाब थाब देरनाय जायो, मेडिसिननि जोहै। नाथाय गोदोनि समावबो जेबो मेडिसिन बाहायनाय जायामोन जायफोरनि थाखाय माखासे आबादफोरखौ थिखनो थाखाय गोबां सम नांगौ जायोमोन आरो। आरो माखासे आबादफोरा माने मोजांबो जाया जायोमोन आरो बबेबा समावहाय। मानो होनोब्ला गोदोनि समाव जोंहा मेडिसिन बाहायनाय जाया बियो जै बेगरखौ फोनानै दोनबाय बियो माने हारसिंनो देरनानै फिथाइ थायनांगौनि गोनांथि जायोमोन आरो। नाथाय आथिखाल मुगायाव जों नुनो मोनबाय बिबारनि बिजौनि फिथाइनि बायदि मुलि होनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। बैफोरनि थाखायनो आथिखाल मुगायाव माने आबादा माने मोजां जायो आरो। बेबायदिनो जों रुजुनो हायोदि आथिखाल मुगायाव बयबो सुबुङा माने मुलि होनानै फेदेरनाय मैगंजों जों जानाय जायो आरो। मानो होनोब्ला जों बिदिन्थि बायदियै जोङो मुलि होयो मैगङा आथिखाल मुगायाव मै मुलि होयै मैगंनि महरा मोजां जाया आरो मुलि होनाय मैगंनि महरा मोजां जायो। बेबायदिनो सुबुं माहारियाबो मा महर मोजां मैगंखौसो नायनानै बायनायखौ जों नुनो मोनो आरो हाथाय बाजाराव। बेबायदिनो आथिखाल आथिखाल मुगायाव सोलिगासिनो आरो। बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे बेफोरनि सायाव माबाफोर फंनसजों बुं हागोन नामा‍?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला बुंना हरदो नोंथां।
औ जोंहा गोदोनि आरो दानि आबाद मावनायनि बिथिङावथ' गोबां जोंहा सोलायबाय आरो। गोबां जौगाथाय फैबाय दानि जि सोलिफुनाय थानाय मुगा बेयावहायथ' गोबां जौगानायखौनो जों नुनो मोन्दों। जोंहा मा होनो जोंनि दानि गोनोखोआरि आदबजों माखासे आबाद मावनायनि आदब खायदाफोरा एसे गुबुन जाबाय गोदोनि जि आबाद मावनायनि बिथिङा माने एसे आलादामोन माने गावारि आदबजों आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन। बेफोरावनो माने जोंहा मा होनो आबादनिफ्राय मोननो गोनां फिथाइ बा आरजिनो गोनां रांफोरा माने एसे सम लायोमोन आरो। बेफोरबायदिखौ जों गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन। बेजों लोगोसेनो जोंहा मा होनो गोदो सुबुंफोरा माने बांसिनानो मा होनो आबादनि सायाव सोनारनानै थायो होनोब्लाथ' जों गामिनियाव माइ आबाद। दा थिग बेबायदिनो माने माइनि आबाद मावनायनि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि समाव माइ आबाद मावनो थाखाय फोथारखौ हालेवगोरना लाग्रोनांगौ जायो। दा बै फोथार हालेवनो थाखाय जोंहा जोंनि समाव गोदोनि समावथ' मेसिनारि मुवा ओ मेसिनारि जिनिसफोर बा मा होनो गारि मथर गैयामोन दा बेफोरबायदिनि थाखायनो मानि गोदोनो समाव नांगोलजों बा मोसौनि गेजेरजोंनो फोथारखौ हालेवनानै एवनानै फोमोननाय जायो‌। दा बेबायदिनो माने
मा होनो गोदोनि समाव बेबायदि नांगाल जों हालेवनायनि थाखायनो माने गोबां गोबाव सम लायोमोन। जायनि जउनाव माने आबाद मावनाया एसे लासैयै जायोमोन आरो। गोबां दिरि लायोमोन। दा बेबायदिनो माने उ मा होनो हालेवखांनायनि उनावनो उनावबो जोंहा माइ खोथिया फुनांगौ जायो। खोथिया फुखांनायनायनि उनाव गायनांगौ जायो। दा बैफोर गासिबो बि थिङाव माने मानसियानो मावजोबनाय जायो। दा जोंहा फैयै फैयै फैनानै जोंनि जि दानि सोलिफुबाय थानाय मुगा बेवहायथ' जोंहा माने बिगियानारि जौगानायजों लोगोसे मा होनो गोबां मेसिनारि मुवा दिहुनजाबाय। दा बेफोरनि गेजेरजोंनो माने जोंना आबाद मावनायनि बि थिङाव गोबां गोरलैयै एबा सहसै मावनो हानायखौ जों नुनो मोनदों। जोंहा जेन'ब्ला मा होनो दानि जि उम आबाद मावनायनायनि माखासे बिथिंखौ जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा माइ गायनायाव, माइ गायनायखौनो जों नुगोन जे जोंहा मा होनो उम गोदोनि समाव मानसि आनो जेन'बा गायोमोन बांसिनानो मानसि गायोमोन दा बेफोरबायदि मानसि गायनाय खामानिखौ माने मेसिनानो गायनोसै आरो दा। मेसिनाव खोथियाखौ लागायना होदो होमबा खोथियाखौ माय मा होनो मेसिनानो माने माइखौहाय फोथाराव दसे समनि गेजेरावनो गायखांजोबोमोन आरो। बेजों मा होनो बेजों लोगोसेनो उम मा होनो जोंहा माइ हानाय, दा बे माइ हानायाबो माने गोदोनि समाव मानसियानो हाजोबोमोन। बे दा माइ हानायाव मानसि हानाय माया माने गोबां गोबाव सम
गोबां सम लायोमोन आरो गोबावनो। दा बे बेफोरबायदिनो माने मा होनो दानियावथ' खेबसेनो माने माइ हाखानाय आरो माराबो होखानाय बेफोरबायदि मेसिन ओंखारबाय आरो। दा बेफोरबायदिखौ जों माने जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो जोंहा बिगियानारि बिगियानगिरिफोरा दिहुनन्नाय माखासे रासायनारि मुवाफोरजों बाहायनानै जेन'बा आबादारिफोरखौ खरलबसे हायावनो जोंहा गोबां बिबांनि आबादनिफ्राय फसल मोननो हानायखौबो जों नुनो मोनदों। आरो गोबां थाबैनो माने बिसोरो फसलखौ मोननो हायो। दा बैफोरनि बिथिङाव माने बिसोर सोरो आबादनिफ्राय गोबां थाब थाबैनो रां आरजिनानै गावनि नखरखौ मोजाङै मोजां फुलि लांनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो ओ मा होनो आं आसा खालामो इयुन समावबो माने बेनिफ्राय बांसिनै सासिनै हामसिन माने बांसिनै जौगालांगोन। दा जोंहाथ' नोंथां ओ गोदोनि आबाद मावनायाथ' दानि आबाद मावनायखौ बुंनो आरो थ' फोजोबनो हाया जाहैबाय जोंना समाबो जाबाय नै। दा दिनैनि आबादनि सायाव सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ जागोन जागोन नोंथां दे बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नोंथां।